खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आङो बर'फोरनि ओ ना हमनायनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नों
औ औ औ हागोन नोंथां औ।
ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै आदब खायदा बाहायनानैहाय जोङो नाफोरखौ हमनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो दानियाथ' मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा
औ
जोङो मेचिनजोंहाय दै फुख्रि बा अबावबा एसे दखरसे जायगाफोरखौ जोङो सारनानैहाय हम हमनो थाखाय जोङो मेचिनजों सारनानैहाय हमनो हायो जोङो बे दैखौ सारगारनानैहाय हमनो हायो आरो नों बेबादिनो जोङो बिलोफोराव बा अबावबा ओ दैमाफोराव जोङो सारनो थाखाय जेरैहाय जोङो आस्रा जे बाहायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ आस्रा जे बेबादिनो आरो दै बोहैनायफोराव सारनो थाखाय जेरैहाय जोङो बिदिनो सेन बा फासि जे ओ बा गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जे फोर जेरैहाय खखा बेफोरखौबो सा खानानैहाय जोङो नाफोरखौ हमनो हायो आरो नोंथां आरो औ बेनिफ्राय जोङो ओम जेखाइजोंबो ना गुरो
औ औ
जेखाय आरो बेबादिनो जोङो
आरोबाव फल' बेफोरजोंबो हमो आरोना नाफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि बि हमनाय नुयो आरो नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नङा होमबा जोङो माइफोरखौ गाय औ माइ माइ आरि गायबाय जोङो बेफोर माइफोराव जोङो जेब्ला दैया एसे रानलांगोन अब्ला जोङो माइ सिंफोरावहाय नाफोरा बिदिनो आलि खनाफोराव ज' ज' जानानै थायो नङा होमबा बेबादि जाना थानायाव बेबादिनो नाफोरखौ आखाइजोंनो हमहैनो हायो आरो नों बेबायादि माइ गसा फोराव नाफोरा ज' ज' जानानै थायो बेफोराव ना बो थिया ना फिथिख्रि ना गोरि बेफोरखौ बेफोरखौ मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोरा बांसिनै जोङो ना गोरि नास्राय ना फिथिख्रि बेफोरखौनो बांसिन मोननाय नुयो यो आरो नोंथां बेबादिनो बिगुर गैयि नाफोरनि मादाव मागुर सिंगि ना बोथिया ना थुरि
औ
आरो खुसिया बेफोरखौ मोनो आरो नोंथां ना बारलिफोरखौ एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां बेबादिनो एखनबा एखनबा मोनो एसे एनै बेफोरबादि बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेबादिनो जोङो ओ जेखाइजों गुरनानैबो बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा ना मोनो नोंथां
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि दैज्लां बोथोर समावथ' जोङो ओम दुब्लि फोथारफोरावनो नाफोरखौ मोनलाबायो आरो नोंथां। जेरै जोङो ओ जेरै ओ जोङो जेखाइ जेरै जेखायफोरजों जों गुरुनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ जेरै दै दुङोब्ला जिं जिंनो जेरै बेयाव दै दोल थायोना नोंथां। बे दोल जों जिं गुरबानो जोङो नाफोरखौ गोबांखौनो मोननाय जायो जेरै जोङो ओ बेयाव जोङो सान्दुं दुङोब्लाथाय जों गुरोब्ला बैथाना मोनो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि। ओ बैथानानिफ्राय फिथिग्रि बेनि उनाव आरो ना गोरि ना सें बेखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंनाव जेरै खांख्राइ बे बे खांख्राइ गुदुं ओ गुदुंखौ जोङो खन'नानै खांख्राइ बहननो हायो आरो नोंथां। बेयावबो जोङो खांख्राइ खन' खन'नायनि अनगायै बेजों जोङो साथानि गुजिजों मोनसे गुना बालायनानै गनाव खानानै जोङो खांख्राइ हानरग्रा खालामो आरो नोंथां खांख्राइखौ जोङो गुदुंनि फ्राय हानहरनो हायो आरो नोंथां। बेखौबो जोङो दैज्लां समाव जोबोद नागिरनाय जायो। आरो जेब्ला सान्दुं दुङो अब्ला गावनो हारसिङै खांख्राया दोलसा सा गाखोहैयो आरो नोंथां। बेखौबो जोङो ओ हमनानै लाबोनाय जायो। बेनि उनाव आरो जेरै जोङो ना बेखौबो जेरै जोंना दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां। ट्रेक्टरफोरजों नांगोलफोरजों एवब्लानो नाफोरा ओंखार सोयो नालाय जेराव दोल दोङो बेयाव जायगायाव। बेयावबो जोङो गासैबो ज' लोगो नांना थांनानै। बेयावबो जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो नोंथां जेरै बेयावबो मागुरनि फ्राय सिंगिनिफ्राय खुसियानिफ्राय जों बेयाव मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो जेरै जोङो ना हमनो। गुबैखौबा गुबै जेरै जेखायखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बेयावबो जेरै जोङो जेखाइजोंनो जेरै दैमाफोरावबो ना गुरनाय जायो जेरै फुख्रिफोरावबो जोङो ना गुरनानै खांनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो सेन बेजों जोङो जेरै दै लाम दि दै लामा बोहैनायाव जेरै जोङो साथेना दोनब्लाथाय सोरै बियो दै बोहैनायजोंनो नाया थांफानानै सेनाव नाङो आरो नोंथां बिनि आरो बिनि फ्राय आरो जोङो जेरै खखा बेखौबो जोङो दै लामायाव सानाय जायो बेयावबो गोबां ना मोनो आरो हाबो आरो नोंजों सिनाव जेरै मागुरनिफ्राय लानानै जेरै सिंगि नायानो जा जेरै सें ना गोरि ना फिथिख्रि ना खुसिया बेफोरो बे सेनफोराव दावगाबोनानै हाबो आरो नोंथां। जेरै जों बेयाव उफ्रि ओंखाम खालाय बेखौ सोनानै दोनब्लाथाय। बेयाव हाबो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेरै ओ खखा बेखौबो जोङो दै लामायाव सानाय जायो। बेयावबो जेरै गिदिर ना नङाब्लाबो जेरै फिसा फिसा नाफोर हाबो आरो जेरै फिथिख्रिनिफ्राय लानानै जेरै सें ना गोरै ना फिसा फिसाफोराबो बेयाव हाबो आरो नोंथां। जोंथ' दैज्लां समाव गोबां सुबुङानो जेरै ना सानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो दैज्लां समाव गोबां सुबुङानो ना सायो जेरै जोङो लाङि मुस्रिजों जोङो जेरै औवानि ओ गन बानायायनानै जोङो बेयाव खानानै जोङो औ फामिसैनानै औ औ। जोङो औ औ जोङो ओ जेरै दै लामा थायोना फोथारफोराव बेफोराव जोङो सानाय जायो आरो नोंथां, जेरै लाङि सायो। बिनि उनावहाय जोङो जेरै ओ ला- मोनसेदि लाङि दं बे बेखौबो जोङो जेरै फोथारफोराव बेयाव दै लामाफोराव जोङो साथेना दोनब्लाथाय बेयावबो जोङो फिथिख्रि गोरि ना सें बेफोरो नाङो ओ आरो नोंथां बांसिनानो जोङो गोरि ना एसेबां नांनाय नुवा जेरै जोंना फिथिख्रि नाखौनो जोङो गोबां मोननाय ओ मोनो आरो नोंथां फिथिख्रि नाखौनो जोङो बिदि फिसा फिसा सायोब्ला ओ बिदि लागिफोरखौ सायोब्ला फिथिख्रि नाफोरखौ जोङो नांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा आरो जेरै मुस्रि बेखौबो जोङो जेरै दै लामा दुब्लिनि दै गोलैज्लायनाय -फोराव जोङो सानानै दोनोब्ला बेयावबो गोबां ना नाङो आरो दैज्लांफोरावथ' जोंना जेरै नानि आंखाल गैया नालाय नोंथां ना, खांख्राइनि आंखाल गैया सेरावबो जोङो मोननो थाङो आरो जेरै जोङो दैज्लां समावथ' जोंना सान्दुंआबो एसे गोसा जाखायो नालाय। जेरै बेयाव जिं जिंनो दांग्रबबा ना बैथाफोरखौ मोननाय जायो बिनि उनाव आरो जोंना थ' साम' बेखौ- बेखौबो जोङो बेयावनो मोननाय जायो जेरै फोथारफोरावबो साम'फोरा जोबोर ओ थासोगारो नोंथां दैलां समाव जेरै माइ जिं -जिं माइ गरे- गरे जोङो साम' ना बेखौ मोननाय जायो आरो गोबां
जेरैहाय जोङो दैमा- दैमाफ्राव बेबदिनो दांग्रोमनानैबो साम' -फोरफोरखौ मोननाय जायो जेरैहाय आरो बे साम' गोलावा साम' लेंग्रि होननानै बुङो जोंनिथिंहाय बेखौ औ बेफोरखौबो गोबां मोननाय जायो आरो नोंथां आरो जेरैहाय बालाबोथिया बाला बोथियाफोरखौबो बे दैमायावहाय गुरहैब्लाथाय मोनो आरो नोंथां। बेबादिनो गुबुन गोबां गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोनो आरो जोङो साम'खौ साम'आथ' मोननै रोखोमनि नालाय बेबायदिनो साम' गुसुंखौबो मोनो बेबायदिनो साम' गोलावखौबो मोनो आरो बेबायदिनो खांख्राइ बेफोरखौ मोनो आरो नोंथां। खांख्रायखौथ' जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मोननाय जायो आरो
औ औ।
औ नंगौ नोंथां। बेफोरबादिनो जोङो गुबुन गुबुन आदब बाहायनानैहाय जोङो नाफोरखौ हमनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां नंगौ।
जेरै जोङो ना हमनो थाखाय गुबैयै जोङो औवनि बे औवानिफ्रायनो जोङो गोबांखौनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औवानिफ्रायनो जोङो जेखाय बानायो ना हमनो थाखाय जोङो बेखौ ना हमनायाव बाहायो आरो गोबां सुबुङानो जेरै जेखाइ बेनि उनाव सेन बे जोङो औवानिफ्रायनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो खखा बेखौबो जोङो औवानिफ्राय मोनो लाङिफोराथ' जोंना जारै मुस्रि बेखौथ' जेरै लाङिफोरखौ जोङो हेबनानै गुबुना बालायो आरो नोंथां मुस्रिफोरजों। आरो जोङो ना सार ओनो थाखाय जेरै से बेखौबो जोङो ओ बालायनाय जायो आरो नोंथां। बे जेयावबो गोबां ओ जेरै औ औ बे जेयावबो जेरै जोङो जे खन औ
आरो जोंहा ओ बिथिं सिलि सिलिखौथ' नोंथाङा मिथिगौ ना। औ बेफोरजोंबो जोङो सारो। जेरैहाय जोङो गोदो मेचिन गैयामोन नालाय बेबायदिनो बाल्थिं बाल्थिंफोरखौ खानानैहाय जोङो दिरुंजों ओ सानै मानसिया हमनानैहाय दैफोरखौ सारगारोमोन आरो ना नों बेबादिनो जोङो हारसिं सबाथाय सिलिफोरखौ बाहायोमोन। बेबादिनो गामला आरि बेफोरजों सारोमोन आरो। नाथाय दानियाथ' मेचिन ओंखारबाय नालाय। सेफोरखौ मेसिनजोंनो सारजोबनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन आदबजों नाफोरखौ हमो।
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोब थ'नोसै नोंथां।
औ गोजानथों नोंथांनिसिम औ।